हेलौ नोंथां औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ नोंथां बिदिब्ला जोङो ओ बर'फोरनि दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय लोगोसे आगर आखाय बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ जों बिदिब्ला सावरायनो लानोसै। अ बर'फोरनि जों गाननाय जोमनाय होनब्ला बेसे मा होनो आइजोफोरनि बा हौवाफोरनि बेखौ बुजियो नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ।
औ बिदिब्ला ओ बर'फोरनि दानाय लुनाय ओमफ्राय गाननाय जोमनाय होनोब्ला नोंथाङा एसे बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायना होदों।
औ बर'फोरनि बर'फोरनि दानाय लुनायनि होनोब्लाथ' जों गोदो गोदनिफ्रायनो सोलिबोनाय जिखुनु दोरोङारि दङ जोङो बे खौ मिथिना मोनो जों नङा होमबा?
औ।
औ बेफोरजों लोगोसेनो जोंनि ओनसोल एबा जोंनि जायगायाव गोदो गोदायनि फ्रायनो जोङो उम मिथिंगायारि
मिथिंगायारि मिथिंगायारि एबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जि जोम दानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेरै मिथिंगानिफ्राय मोननाय बुङोब्ला जेरै खुन खुन सोमलिनि सोमलिनि बि मानि बेफोरबायदि खुन बिफां बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जोङो बिफांनि बिबार बिफांनि खुननि ओमफ्राय जोङो बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जोङो जि दानायखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होमबा। बेफोरजों लोगोसेनो जों नि जोंनि हौवा एबा ओ हिन्जाव मानसिफोरा जोंनि ओनसोलाव गोबां गोबां जोङो बेफोरबाददि जि जोम गाननायखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो दङ। जेरै हौवाफोरा जि जोम गान्नाय बुङोब्ला जोङो जेरै गामसा आर'नाइ बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जोङो बर' बर' हौवा एबा बर' सेंग्रा फोरा जोंङो गाननायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो आरो जोङो बैसागु बोथोर एबा गुबुन गुबुन मागो दमासि बेफोरबायदि बर'फोरनि फोरबो बेफोराव जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो ड्रेस गाननायखौ जोङो जे जेरै बर'फोर बर' फोरनि बर'फोरनि सेंग्राफोरनि एबा सिख्लाफोरनि आङो ड्रेसफोरखौ मख'नो सानदों। गिबियावनो जोङो बर' ओ बर'फोरा बैसागु बोथोराव जोङो सेंग्राफोरा गामसा आर'नाइ बेफोरबायदि आर'नाइजों आर'नाइजों बानायनाय गद गस्ला बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जोङो गस्लाखौ जोम गाननायखौ नुनो मोना गाननायखौ नुनो मोननाय नङा होमबा।
औ।
बेफोरबायदि आरो आलदा आलदा रोखोमै जोङो बर' सिख्लाफोरखौ बर' सिख्लाफोरखौ जोङो बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि दख'ना जेरै गोमो गोजा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जोङो आर'नाइ बायदि रोखोमनि ब्लाउस गोमो गोजा बेफोरबायदि खानायाव बिबार थुनानै जेनेबा बायदि रोखोमनि जोङो दख'ना एबा ड्रेस गाननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नङा होमबा।
औ।
आरो आरो बेफोरजों आरो बेफोरजों लोब्बा लाखिनानै आरो बर' बर' बर' सिख्लाफोर आरो आखाइजों आखाइजों दानानैबो गानो। जेरै जोङो हाथाय बाजाराव मोननाय खुन्दुं खुन्दुं बेफोरखौ जोङो हाथाइ बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै जोङो न'आव हिसान एबा सालखुन्था बानायनानै जोङो हिसान दानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै गामसा गामसा आर'नाय फालि दख'ना बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जोङो जि दानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नङा होमबा औ बेफोरखौ जोङो हाथाय बाजाराव फाननानै जोङो गोबां मुलामफा मोननो हायो आरो बेफोरनि अनगायैबो जों ओ बेफोरखौ न'फोरावबो गान बाहायनो हायो जेरै आलासि आलासिफोर फैयोब्ला बेफोरखौ जोङो गाननो होनो हायो। आरो आरो बेफोरजों लोगोसेनो बै आर'नाइ आर'नाइ फालि बेफोराव बायदि रोखोमनि जोङो आगर एरनायखौ नुनो मोनो जेरै जोंनि ओ फारौ मेगन फारौ मेगन दावथु मेगन दिंखिया खिया दि खिया बिलाइ बेफोरबायदि थाइगिर बिबार बैग्रि बिबार बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जेनेबा आगरखौ जोङो एरनो बर' आयजोफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ।
औ बेफोरनि सोमोन्दैयानो नों
जों गाननाय जोमनाय होनोब्ला जों आथिखालाव इन्दि जिखौ बांसिन मोननो थाङो नङा होनब्ला औ। औ इन्दि जिनिफ्राय जों जेरै गोदोनि समाव जोमगोराल'सो दायोमोन नङा होनलाय इन्दि हिनजावफोरा लानानै बायदियैल'सो दानायखौ नुनो मोनोमोन। जेराव आथिखालाव जों। इन्दि जिनि ओ दख'ना बा फास्रा आर'नाइ बिदिनो हौवाफोरनि गाननाय गस्ला कट बिदि दिहुननायखौ नुनो मोनसै। औ। इन्दि एम्फौखौ बा इन्द माबायदि बानायनानै ओ इन्दि सि बा इन्दि खुन्दुं बानायो एसे फोरमायना होदो नों? थाङा।
इन्दि इन्दि सिखौ होन बुंदों आरोना?
ओ इन्द दि एम्फौ निफ्राय जेनेबा ब्ला। थाइ एम्फौनिफ्राय जिहेतु खुन्दुं बानायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो?
औ लाथा एम्फौनिफ्रायथ' उम जोङो लानाय जायो आरो बेफोर आरो बेखौ लाथा एम्फौखो जोङो फिसिनो थाखाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों
बै इन्दि इन्दि खुन्दुंखौ मोननाय जायो आरो बे इन्दि खुन्दुंखौ मोननायनि सिगां जोङो बै उम इन्द इन्दि एम्फौनि फिथोबखौ जोङो गिबियावनो दै दै गुदुं दै गुदुङाव ज जोङो सोमनानै एबा फुदुंनानै लाग्रोनांगोन जे जिहेथु जोङो इन्दि इन्दिनि खुना इन्दि एम्फौनि फिथोबा जोंनिया रुइनाय बादि उम बेफोरबायदियैनो जोङो इन्दि खुन्दुंखौ मोन नाय जायो आरो बै इन्द इन्दि इन्द इन्दि फिथोबखौ रुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ उम बै टाक्रियाव टाख्रि ना मा बुङोमोनलाय ने बै अ औ थावख्रि लुनाय।
औ।
बाहायन थावख्रियाव जोङो फाननानै जोङो बेखौ मुस्रा मुस्रा ना मा होनो बेखौ ना? मुस्रायाव जोङो फाननायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबादिनो जोङो इन्द दि इन्दि एम्फौनिफ्राय जोंङो बेफोर बेफोरबादि इन्दि एम्फौ एबा इन्दि इन्दि फिथोबनिफ्राय जोङो उम इन्दिनि जि जोम बायदिसिना जेरै-कम्बल बेफोरबायदिनो जेकेट, गस्ला, आर'नाइ बेफोरबादि बायदि रोखोमनि जोङो बे जि इन्द बिसिखौ जोङो नुनोम मोननाय जायो आरो मोननाय जायो औ नोंथाङा आरो रोब आं बुंनायनि आरो माबाफ फोर मिथिबावगौ नामा?
औ ओ नोंथाङा जिहेथु इन्द लाथा एम्फौनिफ्राय जों फिथोब बानायनाय बेखौ फिथोब जाजासिमखो जे आं फोरमायना होनोसै आरो एसे जिहेतु नोंथाङा बुंलाङाखिसै औ जों गिबियावनो जों ओब फिथोब लाथ हरग्रो नांगोन नङा होनबा जोलैनि दोननाय फिथोबखौहाय जों लानानै बिदिनो औ बेखौ खुन्दुंजों माला सुनानै सान्दुं अखा नाङै जायगायावहा जों आलायनानै दोनो । अबेनि ओमफ्राय जों ओं सिखिरि ओंखारो आरो सिखिरि ओंखारनानै बै सिखिरिखौ जों गोबाजियावहा बाहोनानै दोननाय जायो । जेरावहाय जो जेला गोरोबलायनानै बेवहाय जोलाया बिरलाङो आरो जोआ थालाङो आरो । बे औ बे जोनि ओमफ्राय जों बिदैखौ मोननो हायो जाय बिदैया जि जि बा जिनै साननि उनाव ओ एम्फौनि महर मोनो आरो । एम्फौनि मह मोननानै बि दिनो बे ओ सान मा होनो संग्राय संग्राय बा बे गुवार जायगायाव जों दोननानै ओ इन्दि बिलाइनि गोरलै गोरलै बिलाइखौ खोबनानै दोनो आरो । बिदिनो खोब ना दोननानै ओ बिलाइ जानो रोंलाङो । बिदिनो देरलाङो देरलांनानै जेब्ला एसे गिदिर जागोन अब्ला जों ओ दान्दायावहाय दिन्दांनानै ओ थाखो थाखो गन खानानै बेनिफ्राय इन्दि बिलाइखौ खाथ'बनानै बेवहाय बाहोना दोननाय जायो आरो । बेनि उनाव ओ गोमोन फैब्ला जों बेखौ ओ थोबनो थाखाय ओ थालिर बिलाइ गोरान बा थाइजौ बिलाइ गोरान बिदियाव खाथब नानै बस्था बा माबा मोनसे जियाव खाना दोननाय जायो आरो ।
औ
औ बेनिफ्राय ओ जि बा जिसे बिदि साननि उनावनो माने बे ओ ओम मा होनगोन बे खौ एम्फौ गोमोन बेेयो गावनि माने खुदै जिहेथु बिसोरनि खुदैयाव प्रटिन दं नङा होनब्ला बे प्रटिन गोनां खुदै जों बिसोरो माने फिथोब थोबो आरो । जेब्ला फिथोब थोब नाया जोबो अब्ला जों बेखौ बै जायगानिफ्राय बोखारो । बोखारनानै बिदिनो सानसे बा साननै दोननानै बेखौ ओ जिथु खुगा बा लामा थायो नङा होनब्ला फिथोबआव दिहुनाय जायो आरो । ओम बेबायदिनो इन्दि खुन्दुंखौ बेनिफ्राय मोननाय जायो आरो । दा बिदिब्ला साबायखर थाबाय नोंथांसिम । जोंहा समाबो जाबाय औ दे